औ नोंथां बुं बुं नोंथां
हेलौ
ओ बुं
अ
दे बुं
ओ नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो नायदों आङो
दे सोंनो हागोन दे सों
ओ आथिखालनि आथिखालनि समाजनि बागै आरो ओ आथिखालाव नोंसोरनियाव गामि एरियायाव माबायदि थासारि सोमजिगासिनो। दङ
जोंनि गामिनि थासारियाथ' मा होनो दासान्दि बार'खा दोङो बार'खा फैबाय दोङो आरोखि अखा जोबजोबहाबाय दोङो आरो गोबां जायगाफोरा गोबां गिसि सिदोब सिदोब जाजोबनानै दोङो।
ओमफ्राय ओरैनो हान्थाामेला लामा लामा सामाफोराव मायबा मोनसे इदिनो हाखर हाला ओरै जाना दं नामा?
एसे जाना दोङो दिरिं होननाय मोनसे दैमा दों। एयाव निखासि होनायाव थांनोबा माने जोंना देरिं होननाय दैमाखौ बारनो गोब्राब जाना दं माने बेयाव दलं गैया।
अ हम
ओरैनो मा मा जेंनाजों भुगिनांना दङ आरो ओरैनो गामि ओनसोलाव आथिखालाव
जेंनाया जोंना लामा मोजां गैया अखा हायोबा हाब्रु जाजोबो आरो दालां आरो लोंनाय दैनि आंखाल
अ ओ नोंसोरनिखि ओरैनो लोंनाय दैनि थाखाय दंखल जावनाय जायो ना लान्दो जावनाय जायो।
जोंनिखि वाटार साप्लाइ मोनसे दोङो न'आव हरो माने बेयाव कारेन्ट थाबा हरो कारेन्ट गैयाबा मोना आरो। गोजानाव लायनो गोनां जायो। कारेन्ट गैयाबा।
अ
दिन हरबा गाबोन हरा बिदि खालामो।
ओ लोंग्रा दैखौ माने न'आवनो मोनो आरोना बेलेगाव लायनाङा आरो।
न'आवनो मोनो कारेन्ट थाबा
ओरैनो स्कुल कलेजफोराव थांनोबा ओ लामाफोराव माबा मोनसे जेंना जायोना जाया।
लामायाव जायो अखा हायोब्ला लामाया हाब्रु जाजोबो आरो देरें दैमाखौ बारनो गोब्राब जायो।
औ
माने दैेरिं दैमायाव दलं गैया।
उम ओमफाय ओरैनो ओरैनो बोथोरफ्रा दाबायदि टाइमाव बोथोरफ्रा ओरैनो अखा सखा हानानै। माबाफोरा ओ दैबाना लोम माने न'फोरा आरि मायबा मोनसे खहा जादों नामा नोंनि ओनसोलाव?
बिदि दै लोमनानै खहा जायाखै। माने अखा हानानै बारिया एसे मोजांसो जादों माने इमान अखाहायाखैना माने लोमलायनो हायाखै बारिफोरा मोजांसो जादों सिदोब सिदोब गयबारिफोरा
ओ उम ओरैनो मायबाफोर खेथिफोर ओरै मावदो नामा नोंथां?
मावनाया दा जेबो गैथ'वा माइ गायनायानो
अ माय गायनाय आरो ना?
उम
ओ माइखो मा बोथोराव गायो ओरैनो
माइखौ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो।
माइखौ गायनायनि सिगां माबा मोनसे माबा खालामग्रोनांगोन नामा माइ
माइ गायनायनि सिगां फार्स्टआवनो हालेव खन्थाम हलेवग्रोनाय जायो बेनिफ्राय खोथिया फोयो।
उओ खोथियाखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो जेनेबाया मोनोंसिथिं?
खेथियाखौ माइनिफ्रायनो बानायो माइ माइखो माने दोनो दोननानै बेखौ दैयाव सोमो सोमनानै बेखौ गाजा बेरहोयो बेरहोनानै हालेवनाय दुब्लि हालेवनायाव सारना होयो होमबाना बेयो रज'यो साननैसो उनाव
ओमफ्राय फ्राय गायो आरो न?
अ गायनाय जायो।
ओमफ्राय माइखौ गायखांनानै खै माससो थानायनि उनाव माइया माने फिथाइ जाबोयो।
बिदिनो दान मोनबा मोन दसेयाव माइआ फिथाइ जाबोयो।
अ माइ फिथाइखौ हानानै
हम
न'आवनो हायो ना ओरै मावग्रा मानसि लाबोनानै हानाय जायो।
माइआथ' जोंहाना बा एसे बुरजा बिनिखायनो गामिनिफ्राय मावग्रा मानसि लाबोनाय जायो बिनिफ्रायसो हानाय जायो।
ओमफाय माइखो माइआ बेसेसो बुरजा गायदो ओरैनो बिगा
जोंहानिया सय बिगासो जागोन।
सय बिगायाव ओरैनो खैजोनसो हाजिरा लायो?
बिदिनो दस दोनसे जागोन जायो लानाय जायो आरो। दस बिगा सय बिघा
सय बिगायाव ओरैनो खैजोनसो लायो मावग्रा मावग्राफोरल दसजनसोनो दसजनसोना? ओरैनो बेसेसो थाङो ओरैनो खासेयाव।
माने
खासेयाव हाजिराया ओरै बेसेलायो? सार सारिस' खरे ओ टटेल दद जन लानाया जानाय लोंनायजों लाबदो खरसादो बेसे बुरजा जायो आरो?
बिदिनो बुंनो थांबा दस जोनाव फाइभ फाइभ के नि खाथियाव थांनांगो
ओरैनो जानाय लोंनाय गाबथायखौबो अनजनानै खरसा जायगायाव थफेरलाङो आरो ना
अ
ओमफाय ओमफाय न'आवनो माइखौ फानो नामा ना न'आवनो जानो दोनो
माइखो न'आवनो जानाय जायो आरो माखौबा माखौबा एसे ओरैनो मनसे मोननैसो फाननाय जायो आरो ना गोरलैखो
अ ओ माइनि दामा ओरैनो बेसेसो थाङो दा
माइनि दामखौ आङो आं मोनथिथ'वाखै माने
माइरंनि दामा बेसे थांदो ओरै बेकसेयाव दा
माइरंनिखौबो आं मिथिथ'वाखै
ओ उ ओ जोंना मा बोथोराव गायो होनदोंमोन माइखो
माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो
गायनाय जायो ओमफ्राय हानाय हानाय मासा
हानाया बिदिनो ब्रै दान बा बा दान थानानै हायो
अ ओमफ्राय नोंसिनिखै ओरैनो
उम
दंफां लाइफांफोर ओरैनो खम जादों नामा
दंफां लाइफाङा खम जायाखै दफां
दंफां लाइफांनि आंखाल जायाखै आरोना
जाथ'वाखै
अ जोङो दंफां लाइफांखौ ओ जोंनि थाखाय दा जोंनाव
उम
जोंनाव दंफां लाइफांखौ दा गायनांगोन ना गायनाङा नोंनि मथे
दंफां लाइफांखौथ' जों गायनो गोनां जायो मानोना दंफां लाइफांनिफ्रायसो जों साया मोनो अक्सिजेन मोनो
ओरैनो नखराव नोंसा मा मा खेथि मावो ओरैनो
जोंहा नखराव माइल' गायनाय जायो
ओरैनो नोंसोरनि गामि एरियायाव मा मा आदि मावसोयो आबादफोरखौ
जोंनि गामि एरियायावथ' इदिनो सम लाना सम आरो बोथोर लाना बोथोर आलु लेस्रा बिदिनो भिन्दि बायदिसिना गायो
ओ मा मा जिब जुनार फिसियो नोंसिनि गामियाव
जोंनि गामियावथ' इदिनो मोसौ बोरमा अमा बायदिसिना फिसिनाय जायो
औ मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ फिसियोब्ला मोसौफोरखौ बबेयाव गांसो होयो अ ओमफाय बोरमाफोरखो बोवा बोवा दोनहैयो
बोरमायाबो दुब्लियावनो होयो
ओमफाय मा मा जिब जुनार दङ बुंदो
मोसौ बोरमा दाउ अमा
औ ओमफाय ओरैनो खेथि मावनायफोरा मा मा मावो
जोंनि खिथ' ओरैनो आलु भिन्दि लेस्रा ओ के-केरेला उम माइ बेफोरखौ
ओमफ्राय बेफोरबायदि ओ बेबायदि मैगं गायनायाव बिगासेयाव बेसेसो खरसा जायो ओरैनो
बेफोरबायदि मैगं गायनायाव माने बुंनो थाङोबा मैगं बेगर बायनायनिफ्राय जायो मैगं बेगर नि सायाव सोनारो दामा बिदिनो मैगं बेगरा जेनेबा थिनस' लाबा बिदिनो हालेवनाय जिला' खस्थ' खस्थ' लाबोदो सातस'सो जागोन आरो आदस'सो खरसाया खस्थ' खालामनाया
मोनसे पटल बिफांखौ गायनो थाखाय हा
ओ फासथावनोथ' हाखो मोजाङै जावफ्लेग्रोनांगोन बिनिफ्राय बिनिफ्राय बेगरा रो-रोदोमबाथाय बेयाव सां होनाय जायो
बिनिफ्राय बेयाव मानलाग्रा बानायनाय जायो बिफाङा मानलानो थाखाय ओमफाय बियो बैसााङाव मानला लांसिगोन आरो
ओमफ्राय बे फिथाइफोरखौ लांनानै बबेयाव मा खालामहैयो
फिथाइफोरखौ खानानै बाजाराव लांनाय जायो हाथाय एबा बाजाराव बेनिफाय हाथायाव लांनानै फानहैनाय जायो आरो
बेलेग सोरबा बाय' बायख'ग्रा थायो ना नोंनो फानहैयो हाथायाव
हाथायाथ' इदि सम समनि आंखालाव मालाबा बिदि बायख'ग्रानो फाननाय जायो आरो सम थाबाथाय गावनो फाननाय जायो
बे मैगंखौ गायनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो ना
हायो एसे एनला न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हायो बेजोंनो
ओमफ्राय ओ बेखिनिखौ सोंनानै नोंथांनियाव जोबोर गोजोननाय मोनबाय
दे थेंक इउ